औ, औ ओ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ। ओ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
जोन्थों ओ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि एबा फन हाबनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां ओ
औ औ
नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोना नोंथां?
औ औ थारैनो हागोना नोंथां।
औ अब्ला आं जि नोंथांजों जि बुंनो नागिरनाय जि आयदा बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा जि मागो दमासि आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जायखौ जों बयबो मिथिगौ जों। जायखौ जोङो आसाम नाङैनो बयबो गुबुन गुबुन हारि जेरै गोबां हारि दं नालाय नोंथां। बयबो मिथिखायो एबा फालिखायो जानो हागौ नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोंहा जि जोंहा मागो दमासियाव जोंहा जे फिथा जायो नालाय नोंथां बेखौ मानो होनबा जोंहा बयबो मिथिगौ। औ बिब्दिनो जोंहा ओ जोंनि जि मागो दमासि बेनि जोंहा जि पुस मास एबा पुस मा जोंहा जोबथि सानखालि जोंहा मागो ओ दमासिनि फिथा बेखौ सावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
बिनि साननै सिगांबो सावो नङाब्ला खायफाया बिनि ओ स्नि सानसो सिगांबो खावनानै एबा फिथाखौ सावनानै बु थुमनानै दोनखायो आरो‌ औ बिब्दिनो जोंहा बिब्दिनो पुस मास उनाव बिनि अखानायै जा जोंहा गोदान मास फायो नालाय बिनि से खालार खालि जोंहा ओ जोंहा भेलागुर एबा जायखौ जोङो जिगाबजों एबा बायदि औवा बिलाइ बायदि बायदि गोबां जों जोंहा बानायनानै नारा बायदि बा होनानै जोंहा मोनसे न'रखम बानाय नाय जायो आरो ना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ बिबदिखौ जोंहा बे से खालार खालि जोंहा फुङावनो एबा खोमसि खोमसियावनो जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां बेयाव अरला गायनानै बेखौ जोंहा ओ सायनाय जाया आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा जि पुस मासनि जोबथा हर जोंहा बेयाव जोंहा जि नारा एबा जिगाबजों बानायनाय जोंहा जि न' थायो नालाय नोंथां
आं नंगौ नोंथां
बेयाव जों माने हरसेया जोंहा ओ लावखार ओंखाम जायखौ जोङो लोगोफोरजों एबा गामिनि बायजिजों जोंहा जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बिबदिनो जोंहा जि जोंहा फिथा बानायनायावथ' जोंहा गोबां बाय दि मुवा बेसाद नांगौ नं नङा होनबा नोंथां औ। औ बिबदिनो जोंहा ओ फिथा बानायनाय थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा माइरं नांगौ जायोना नोंथां। बे माइरंखौ जोङो गिबियावनो जोंहा सोमनानै दोननानै जायो जायखौ जोङो जों हा फिथा बनायनो जोहा गिबियावनो मोनसे गोनां जानाय माइरंआनो जाहैबाय जोंहा माइब्रा माइरं आरो।
औ नंगौ।
औ जोंहा बे माइब्रा माइरंखौनो जोंहा सोमनानै दोननानै उनाव बेखौ जों
औ नोंगौ नोंथां।
नावमान फोराननानै जोंहा देनानै एबा जोंहा उवाल एबा दिंखियाव देना जोंहा गुन्दै बानायनाय जायो आरोना नोंथां औ। आरो जोंहा गोबां फिथा दोङो जेरै एन्थाब दोङो ओ हुफ ओ हमनाय हमनाय फिथा जायखौ जोङो होगुमा एबा बायदि गुबुनबो बुंगो आरो नोंथां आरो जोंहा गोबां दोंबावो जेरै जोंहा नालेंखलनि लारु ओ सि सिबिंनि लारु बायदि दिंबावो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिब्दिनो जोंहा बे मागो दमासिआव जोंहा ओ फिथाखौ थावना दोननानै जोंहा थि मागो दमासिनि जि आलासि दानो फैनाय ओमफाय सुबि एबा आलासिफोरखौ जोंहा बेबायदिनो जोंहा जि मागोव दमासिआव जोंहा जि बानायनाय फिथा सौराइ बायदिजोंनो जोंहा बिसोरखौ ओ सा बायदि आरि जामुं जाहोनाय जायो आरो नोंथां औ बेखौ माने बयबो मिथि औ बिब्दिनो जोंहा खायफाया गोबां समनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा बानाय खाना दोननाय जायो एबा खायफाया ओ खा जायखौ जोङो पुस मासनि लास्ट जोबथा सान बे खालि गाहाय नुयो आरो नोंथां औ बिदिनो औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बिब्दिनो फिथाखौ माबादि सावनाय जायो आरो मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ ओ थारैनो फोरमायनानै होनो हागोन नों थां नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ मागो दमासिनि बागै फोरमायनानै होबाय। आंबो नोंथांनो फंनैसो फोरमायनानै होनोसै नोंथां। ओ जोंनाथ' मागो दमासि होनोब्ला ओ जोङो बर' सुबुंफोरावहाय ओ फिथा सौराय जानायखौनो जोङो मोनथियो आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जोंना बो थोरनि माइ आबादखौ मावखांनानैहाय जेब्ला जोङो ओ मास मोनसेसो बा जोङो ओ से माससिम जिरायनानैहाय जोङो मागो दमासिया पुस दान जोबनाय बा जोङो पुस दाननि लास्टनिफ्राय जागायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो पुस दाननि ओ लास जोबगोन अब्लाना जोङो बेयाव दमासि हिसाबै फालिनाय जायो बे दमासि खालिनो जोङो गिबियावनो ओ सानजु बेलासि समावनो जोङो ओ फिथाखौ जोङो सोमनानैहाय देना लानाय जायो जोंना जेरैहाय माइब्रानि फिथा बा जोङो ओ माथानि फिथा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो गिबियाव माइ माइरंखौ सोमनानैहाय जोङो अन गुन्दै बानायना लाग्रोनांगौ आरोना नों
औ नंगौ थारैनो
बेहाय जोङो बेखौ ओ
बेनि अखानायनायैहाय जोङो जेब्लाना बेलागुर सावगोन अब्ला बै सानखालिहाय जोङो
फिथाखौ मोना मोना समावहाय सावखांना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेब्ला दमासि जा अब्लाना जोंना बोथोरनि माइ आबादखौ मावखांनानै न'खरावनो गासैबो सुबुं फोरा ज' जालायनानै खाना जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना ज'नो न'खर नखरनि गासैबो सुबुंफोरा ओ मेंनायफोरखौ ज्राब गारनानै मागो दमसियाव जोंना ओ खाना जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ दाउ अमा बोरमा हांसो बायदिसिना ओ खाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो बेनि अनगायैबो जोंना गामिनिनो सुबुंफोर बा जोङो गामिनि सेंग्रा लाइमोनफोर गथ' गथाइ गासिबोहाय जोंना ओ नारानि न' बानायनानैहाय जोङो बेबायदिनो बेलागुर बानायनानै मागो दमासि खालि ओ गिबियावनो जोङो खाना जाग्रोनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां बेनि उनावहाय जोङो बेलागुरखौबो जोङो माबोरैहाय बानायनांगौ होनोब्ला जोंनो बेलागुर बानायनो थाखाय बे बोसोरनिनो आबाद मावखांनाय माइ बेयाव जोंना माइ हाखांनानै नारा आग्रायनानै थायो बे नाराखौनो जोङो बुथुमनानैहाय बेलागुर बानायनाय जायोना नों थां बेखौनो जोङो बेलागुरखौ औ औवाजों गायनानैहाय बेलागुरखौ गोदोबा जोङो फसा बानाय नाथाय जोङो दा आथिखालनि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि बे फानायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो गारि मथर ओ सुबुं महर होननानैहाय जोंना बेलागुरखौबो बानायनाय जोङो नुनो मोनो बा जोङो जेरैहाय रंघर कलाषेत्र बायदिसिना गिदिर गिदिर न' ताजमहल‌ महर होनानैनो बेलागुर बानायनायखौ नुयो आरो
औ हेलौ नोंथां औ औ औ